हेलौ हेलौ
औ नोंथां खोनादों।
ओ नोंथाङा फ्रिना दायो?
औ
ओ होमबा नोंथांजों दसे सम रायलायनो हागोन ना?
औ
होनब्ला नोंथाङा मिथिंगानि सोमोन्दै फंनैसो फोरमायना होनो हागोन नामा
औ
मिथिंगायारि होनब्लाथ' जोंनि गासिबो नुनाय मानिनो गासिबो मिथिंगायारि जेरै बार दै हा बिफां लाइफां जिउआरि जेनै बि दाउसिन दाउला जिब जुनार गासैखौबो लोगो लोगोनांनानैनो जोंनि मिथिंगायारिया सोमजिदों
उम
बारदै हा गैयाब्ला आरो जों बेफोरबायदि मिथिंगायारि जिउआरारिफोरा गैयाब्ला जों थांना थानोबो हाया
औ
बाराव नाइट्रजेन अक्सिजेन कार्बनडाइ अक्साइड आरो दैलाव खफा खफ' गलाय मोन्देर थायो
औ
बेबायदिनो
जोंनि थासारिया जोंनि आबहावानि बार दै आरो हा गेब्रेंनाय जानानै जानाय होनना बुंङो आरोना
उम
जाइ फोर गोनांथार नंङा
थानो नाङि बेसादनि थाखाय बि आबहावा गेब्रेंनाय जायो
उम
बेफोरनो जाबाय गेब्रेंनाय खालामग्रा मुवा आरो।
उम
आबहावा गुबुनले जायो। जेरैबायदि आबहावाया गुबुंले जायो। बार दै आरो हाजों लोगोसे मिथिंगारिया आबहावाजों खहा गोनां मुवाफोरजों गाज्रि खालामनायखौ फोरमायोबा जों नुनो मोनो आरो।
औ
बेबायदि गेबेंनायाव जोंनि सुबुं सावस्रियाबो गाज्रि गोहोम खोख्लैयो।
उम
नोंथाङा एसे बुं फोरमायना होदो आब मिथिंगायारिनि सायाव।
उम जागोन दे मिथिंगायारि बुङोब्ला जोङो जोंनि सोरगिदिं गासिबो नुनाय मानि सेस गासिबो मिथिंगायानो होनजायो जेरै दं फां लाइफां, हा, दै, बार बार, अख्रां न' बां गाससिबो नुनाय नुनाय मानि गाससिबो सोरगिदिं मिथिंगायानोखा
औ।
मिथिंगायारि सम्पद होननानै बुंनाय जायो। बेरफोरखौ आरो जोङो जोंनि मिथिंगायारि सम्पदखौ बिदिनो गुबुंले खालामनानै लानाङा गुबुंलेया मानि थाखाय जायो होनबा मिथिंगाया जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआवहाय सोलिबाय थानाय
औ
बिनो माहोनो जोंनोथ' ओरै पलुउसन दा दाथ' जोंनि दानि जुगावहायना गोबां गिदिर गिदिर कम्पानि फेक्टरि गारि गुरा बेफोरबायदि मेसिनफोरनि बांद्राय माबानि दिरुननायनि जाहोनावहाय आबहावाया जोंना मिथिंगाया गुबुंले जानो हमदों।
औ
उम गोदो गोदोनि मिथिंगाया बेलेगमोन दानि मिथिंगाया बेलेग जाबाय। जोङो बेखौहाय मिथिंगाखौ जोङो जोंनो जोथोन लानांगोन। जोङो गुबुंले खालामना लायोबा जोङो जोंनि सायावनो गोहोम गोलैनो हागौ उनावहाय।
औ
उम मिथिंगारि मिथिंगायारि जोङो मिथिंगाखौ गुबुंले खालामनाया जाहैबाय जोङो जोंनि बथल गारनाय प्लास्टिक दाखोर दाला गासैबो बेफोरखौ जोङो हायावहाय ओरैनो गारनानै दोननाङा जोङो बेखौ जमा गारग्रा जायगा बानायनानै जों बेखौ सावनांगोन सावनानै जोंङो जायगाखौ साब सिखोन लाखिनांगोन आरो जोंङो दंफां-दंफां लाइफां बायदि बेफोरखौ जोंङो दाननायखौ खम खालामनांगोन।
औ
ओमफाय जोंङो दंफां लाइफांखौ दाननायखौ खम खालामनानै दंफां लाइफां गायनायखौ बा-बारा खालामनांगोन।
औ
उम बिनिफ्राय आरो मिथिंगायारि मिथिंगानि सोमोन्दै नोंथांङाबो फंनैसो फुं-बुंबावनो हागोन ना?
औ जों बिफां-लाइफांखौ दानोब्ला जोंनि मिथिंगायारि ओ मिथिंगायारि होनबा जिब जुनाराबो गोग्लैयो नालाय जिब जुनाराब बोन बिफां लाइफांखौ दानोब्ला बहा थागोन जोबस्रांलांनो हागौ बेनिखायनो जों बिफां लाइफांखौ दाननो नांङा। अब्लासो जोंनि थिंगायाबो मोन-मोजां जानानै थागोन जों गावनो खालामना लानाय जायो।
औ
गुबुनले खालामोब्ला जोंनि थाखायनो गाज्रि गोहोम खोख्लैगोन। बेनिखानो जों प्लास्टिक बा दाखोर दालाखौ जों मोजांङैनो मोनसे जायगायाव ज खालामनानै दोननांगोन।
उम
नोंथांङानो बुंदो।
दानि-दानि जुगावथ आबहावा मिथिंगा गुबुंले जानायनि जाहोनावहाय अखायाबो खम हानो हमबाय।
औ
बेफोरबायदि आबहावा मिथिंगायारि गुबुंले जानायनि जाहोनाव दंफां-लाइफां गासिबो जोबस्रांलांनाय नि जाहोनावहाय गोदो गोदोनि बायदि जाबायदि अखा हायोमोन दानि जुगावहाय अखाया खम हानो हमबाय।
औ
उम आरो। सुबुं माहारियाबो गोदोनिफाय बांसिन बांनो हमबाय बेबो मोनसे मिथिंगायारि मिथिंगाखौ गुबुंले खालामनाय
औ
उम दा आरो मिथिंगाखौ जोंङो रैखाथि खालामनांगोन मिथिंगाया मिथिंगाखौ मिथिंगाखौ जों रैखाथि खालामनांगौ जों गावबा गावनो गासिनिबो दायथ मानो होनबा जोंङो मिथिंगायारि दंफां-लाइफां बेफोरनिफ्रायनो जोंङो मानसिया थांनानै थायो। जेरै जोंनि हां लानाय बार बेखौबो जों मिथिंगानिफायनो मोनना हायो।
औ
उम बेनिखायनो जोङो जोंनि मिथिंगाखौ जोथोन लाखिनांगौआ जोबोद गोनांथार। जोङो जोंनि मिथिंगाखौ मोजाङै जोथोनै लाखिनो थाखाय जोङो जेब्लाबो जोंनि इंराजि इंराजि केलेन्डारनि बा जुनावहाय जोङो जेब्ला जेब्लाबो दंफां गायनाय जायो।
औ
नोंथाङाबो फंनैसो आरोबाव मिथिंगानि सोमोन्दै बुंनानै होलाय।
जों जों जाय हांखौ ला उन्दैयो जोंनि मिथिंगानिफ्रायनो सोमजिनाय
औ
जे बिफां लाइफांनिफ्राय जों लायो। बेखौ
उम
बेनिखायनो जों बिसोरखौ जोथोन लानाया जोंनिनो दायथ'। जों मोजाङै जों बिफां लाइफां गायब्लासो जोंबो हां लाना मोनगोन बिफां लाइफां गैयाबा जों हां लानो बिसोर माबाजानो
उम नोंथाङा दंफां लाइफां गायनो मोजां मोनो ना? नोंथां नोंथाङा बिफां गायनो मोजां मोनो ना? दंफां गायनो?
औ मोजां मोनो।
होमबा नोंथांनिसिम मिथिंगानि सोमोन्दै फोरमायना होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। उम बा फनखौ दोन थ'नाय जासिगोन ना औ दे।